हेलौ नोंथां।
अ नोंथां।
अ नोंथांखौ खोनादों नोंथां खोनादों। माने फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौहाय नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां। अ होमबा जों दा मानि टपिकनि सा याव रायलायनो लादों होमबा जों औवा औवानि सोमोन्दै रायलायनो लानोसैना नोंथां।
औ दे जागोन।
होमबा नोंथांनो आं औ होमबा नोंथां फोरमायग्रोरनो ना आं फोरमायगोरनो आं औवानि सो
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा फो फोरमायग्रोबाबो।
जागोन दे नोंथां होमबा आं औवानि सोमोन्दै आं जा मिथियो बेखौ खौहाय नोंथांनो सुंद'यै फोरमायना होनायसै आरोखि औवा औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे माने बुहुद जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे बिहोमा गोनां बुस्थु होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जों गामि ओनसोलाव एबा सोहोर ओनसोलावहाय औवानि गोबां रोखोमनि खामानि दङ आरोखि मानो होमबा जोंहा गामिनिखौनो होनग्रोनोसै गामियाव जोंहा औवा औवानि बिहोमायाहाय बिराद दं आरोखि। हमनानै ला माने दाथ' जोंहा दैलां बोथोर फैबाय दैलां बोथोरजों लोगोसे जोंहा माख माखासे औवाफोरनि खामानि थायो जेरै हमनानै ला माने जोंहा सेन एबा खखा बेफोरो जाहैबाय दैलांआव जोंहा माने ना ना हमनो थाखाय बाहायनाय जायो माने औवाखौ खौहाय जोङो माने दावखावनानैहाय जोङो सेन हेबो एबा खखा बाना बानायो माने जों ना हमनो थाखाय बा ना सानो थाखाय नाफोरखौ बेजों हमनाय जायो आरोखि। आरो बिनि अनगायैबो जों ङो गामि ओनसोलावहाय माने सुबुं माहारियावहाय बिहोमा होनाय खौ नुनो मोनो जे जोंना गामि ओनसोलावथ' दा माने दा एसे डेभ्लप जाबोबाय माने एसे सोलायबोबाय माने गोदोनि दिनावथ' माने ओरैबायदिमोन जे जोंहा गामि ओनसोलावहाय माने औवा गैयाबानो न'आ जानो नागिरामोन आरो खि दा उम दा एसे सोलायबोबाय। थेवबो होमबाबो दाबो दङ माने एसे गामि गोथौआवहाय माने गासि आवबोथ' जोंहा सिमेन्टनि पाक्का न' नुजोबा नालाय गामि ओनसोल गामि ओनसोलावहाय नोंथां ओरैबायदि जायो दा जोंहा उखुम बानायनोबा जोंहा औवा नांगौ जायो। माने औवा नङाबा औवाजों दस्राबो बानाय जायो। खिन्थु जोंहा गामि गोथौ ओनसोलफोरावहाय माने जोंहा गोबां ओ रांखावरि बेनि एसे गोनांथि जायो नालाय गासिबो बुस्थुखौहाय उ माबाजों बानायनो हाजोबा सिमेन्ट एबा लहाफोरजों बानायनो हाजोबा बेनिखायनो जोंहा माने औवाजोंहाय बानायनो गोनां जायो आरोखि गोजौखौहाय
औ
थाखाय औवा बाहायो एबा बिनि अनगायैबो आरो मान खेराइ बानायनो थाखाय औवा बाहायनाय जायो माने थिंखौ खाबथानानै लाखिनो थाखाय माने जोंनि सुबुंआारिया थांनानै थानो थाखाय ज एबा जोङो माने न'आवहाय थानो थाखाय थाखाय आरो न' सिङावहाय थानो थाखाय माने मोनसे थांना थानायाव जोंहा न' नांगौ नालाय माने औवा औवाजों बानायनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा इन्जुरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो औवाखौहाय फिसा फिसा फेराय सिनखावनानै हाय माने खाबथानानै माने आरो बिनि सायावहाय हा लेरनानै माने इन्जुर बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो आरोबाव जोंहा माखासे बुस्थुफोर दङ जेरै जायखौ दुलि होननानै बुङो आरोखि दुलि होनबा द नोंथां मिथिखागोन नोंथां दुलियावहाय जेनेबा माइ दोननाय जायो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनायनि ओमफ्राय बाहायबोनाय माने दुलिस सिङावहाय जोंहा माइ दोननो थाखाय माने बे दुलिखौ औवाजों हेबनाय जायो आरोखि आरो बिनि अनगायैबो जोंहा हमना दै ला आरो बे न'आवनो न'नि जेन'बा ओंखारग्रा खालामनो थाखायथ' दरजा नांगौ जाहैबाय। माबे सिङाव माबा मोनसे बुस्थु सोनानै दोनो आरो बेखौहाय माने हाबनो नो थाखाय फांलाय जेनबा खेंलाय खालामनो थाखाय जेन'बा रावबो हाबनो हायैनि सेफ सेफटि जेन'बा सेफटिनि थाखाय जोंहा दर बानायनाय जायो जायखौ जेनेबा दारहानिबो बानायनाय जायो बे दरखौहाय माने दारहाखौ नो माने औवानि हेबनानै माखासे औवा बुुस्थुफोरखौ बाहायनानैनानै सिंखावनानैहाय माने खाबथानानै दर बारनाय जायो आरोा आरो हमनानै ला बेनि अनगायैबो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो हमनानै ला जोंहा बेरा जायखौहाय न'नि सक बुंनाय जायो आरो आरो न'खौ सोरगिदिं दुंख'ना लाखिनो थाखाय बा न'फोरखौहाय माने सेफ्टियाव लाखिनो थाखाय थाखाय जेन'बा रावबो हाबनो हायै बाहेरानि मानसिया हाबनो हायै खालामनो थाखाय जोंहा बेरा दुमथेनाय जायो ओरैबायदि मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेरा दुमथेयोब्ला जोंहा न'आवहाय रावबो हाबनो हाला न'नि बुस्थुफोरखौ रावबो नुनो मोनला माने सेफटियाव थायो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो मान जों टाउन सहरनि खोथा रायलायोब्ला जोंहा औवाफोरखौहाय गोबां रोखोमै माने ए बाहायनो हायो टाउनावहाय जोंहा दिनै गामि ओनसोलनिफ्रायसो फानहरो नालाय औवाफोरखौ
उम
ओनसोलावहाय जोंहा हमनानै ला माखासे फायखारिफोरा गामिफोराव औवा नागिरनानै दानो जाहैबाय नागिरनानैहाय बायस नानैहाय गोजान जायगायाव फानहरो आरो बेजोंनो जोंनि फायखारिफोरा थाइसे थाइनै मुलामफा ज होनानैहाय बेजोंनो जेन'बा नखर खौहाय माने हेफाजाब होनो हायो हायो आरोखि जिउ खुंनायनि राहायाव हेफाजाब होनो हायो गावनि गथ'फोर जेन'बा गाननाय जोमनाय लेखा फोरोंनाय बेफोरावहाय दारिमिनारि माने फायखारि खालामनानैहाय माने गथ'फोरखौहाय माने रांखावरि सा मदद होनाय आरो बे औवाफोरखौनो आरो लांनानैहाय हरै टाउन सहरावहाय माने बिल्डिं एबा बा बायदिसिनायावहाय माने सुंथानाय खामानि मावहैयो आरो दारिमिनारि माबा बाहायनानैहाय आरो लेखा खागज बानायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां खामानियाव बाहायो आरो हबा नोंथां नोंथाङाबो नोंनि मोनथिनाय औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां एसे फोरमायनो नागिरदों
औवा खौ बाहाय नायाथ या गोबांयानो दं रोना नङा होना नोंथाङाबो जे म गोबां खामानियाव बाहायनाय जेरै न'आवनो बाहायनाय बेफोरबायदिनो औवाखौ जोंनिवा गोबां रोखोमै बाहायो आरो ना जेनेबा जोङो औवा खौ जों जोनोमनिफ्राय लानानै
जायखौ जायो आरो नंगौ नोंथां नंगौ
दा जोंनिया न'नि बेलायावनो जेनेबा जों दखानायावनो बाहायखाबायानो
जोंनिया नंगौ नोंथां नंगौ
बेदि बारि बागान
एसे मोजां खोनायासै नोंथां नोंना टावर नाङाखै नामा हेल' नोंथां खोनादों औ खोनादों खोनादों दासो खोनाबाय मोजां खोनाबाय दे
दे जोंनिया बै बारि बागान नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ गुबुन जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जोङो बेयाव औवानि बेरा बानायनानै दुमथेनाय जायो नङा होमबा नोंथाङा बेयाव आबादखौ बाहायनाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जों आबाद मावनायावबो बाहायो जेरै जोङो न जे
औ नंगौ नंगौ
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै बुंथिगिरिनि मोजां खोनानो मोननाय जायाखै
हेलो मोजां खोनायासै नोंखौ एसे मोजां बुंलाय मानो औ माने टावार प्रब्लेम जादों नामा नोंथां ना
थावार प्रब्लेम माने
मोजां खोनाफैया जों औ एबाराव खोनादों एबाराव
बे जोंनिया बै जिंखा नङा होनबा जिंखा मैगं
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
खोनादोंना
एसे थाबथा थाबथ्ला जादों माने
औ नेटआ प्रब्लेम जादों नामा नोंथां आंनिया
साइदआवहाय थालाय नोंथां नेट नांनायावहाय
हेल'
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
अ दे जोंनिया बे औवाखौ बाहायनायाथ' गोबां दंथारो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
दा ओ जोङो बुंनो हायो जे औवाया एकदम जोबोद जोंनि जोंनि जो जिउ खुं नायाव गोबां गोनांथिथार मोनसे
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जोंनिया औवाखौथ' जोंनि जायगायावथ' गोबां
औ नंगौ नंगो नंगौ
औवाया जोबोद गोनांथिथार नालाय जोंनिया आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जों आरो सानफ्रोमबोनि खामानियाव बेखौ बाहायो जेरै जोङो आबादाव बाहायो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेफार फालांगि खालामनायाव बाहायो औवाखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां ओ औवानि फालांगि मावनानै फालांगि खालामनानै जोंनिाबा जायबा आबाद फालांगियाव गोबां रां आरजिनानै गावनि नखरखौ
एसे टावारा प्रब्लेम जाबाय नोंथां
खोनादोंना?
टावारा एसे प्रब्लेम जागासिनो नोंना माने
प्रब्लेम
औ औ खोनाबाय खोनाबाय दे रायलाय
अ हेल'
औ खोनादों खोनादों खोनाबाय
अ दा औवा औवाखौथ' जोंनिया गोबां खामानियावनो बाहायो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नोंथां
दैफोर लेखा बिलाइ बानाय बानायनानै बानायनानै
नंगौ नंगौ नोंथां
गोबां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिनो ओ गोबां बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो औवाफोरखौ
नोंगौ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों खोनाफिनासै मोजां हेलौ खोनादोंना? औ खोनादों बुंलाय
नोंथाङा दा औवाफोरनि बागै एसे औवाफोराव मा माबायदि टाइप दङ
औवाफोराहाय ओरैबायदि टाइप नि दं जोंनाहाय मा होनना बुङोबा हमनानै ला जों औवा बुरखा नोंथाङाबो मिथिखागोन औ औवा बुरखा दङ, बिनि अनगायै औवा गुबै दं आरो बिनि अनगायैबो जों ओ औवा थेरे होनना मिथियो जायखौहाय फिसा फिसा जायो सिदा सिदा जायो बे वौवा थेरे बेखौ अन्थाइजोंबो अन्थाइजोंबो खुबैफायनो हायो आरोखि बेखौहाय माने औवा बुरखा होनना बुङोब्ला माने एसे गिदिर आरोखि औवा'नि खुन्थियाफोर गायनायावहाय सोलियो औवा बुरखायाहाय आरो औवा गुबैयाहाय माने एसे फाथ्लाहां माने एसे गिदिरहांबो जायो आरोखि खि बे मिडियामबो जाहैबाय आरोखि माने औवा बुरखाखौथ' जोंहा माने औवा मेवाइबो मोनजायो औवा बरखाखौ मेवाइ जायो जोङो मान बिनि मेवायाहाय बुहुद गोथाव जायो आरोखि बेफोरनोसै होमबा नोंथां जोंना रायज्लायनांगौ थाइमाबो माने जोब्बाय माने दाथ' माने होमबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां बे दसे समायखिनिखौ बे खौ गोजोन थाइम होनायनि थाखाय गोजोनथों नोंथां